औ हेल'
औ हेल' खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा दा रायज्लायनो थाखाय फ्रि दं नामा
औ फ्रि दङ नोंथां
औ जोङो बिदिब्ला मोन से टपिक लानानै बा मोनसे आयदानि सायाव सावरायदिनि बे आय मानो जाबाय बैसागु बैसागु फोरबो दा जोङो बैसागु फोरबोनि सा सायावहाय सावरायलायदिनि बिदिब्ला
औ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंनो जुरि जेननो हागोन नामा बैसागु फोरबोनि सायावहाय
औ नंगौ नोंथां औ औ बैसागो फोरबोआनो जोंनि बर' फोरनि ओ माने बयनिख्रुइबो गेदिर गेदेर फोरबो होननानै जों मिथियो बयबो औ नंगौ बे बैसागोआव जोंनिथिंजाय माने बैसागो औ खालि ओ मोसौ बैसागो खालि औ मोसौखौ औ मोसौखौ फोथार एबा फुख्रि फुख्रियाव औ मोजाङै औ थोखैनानै औ औ थाव गुबै होनाय जायो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ ओमफ्राय आरो मान मानसि बैसागो खालि गामिनि बयबो माने मानसि बोराय बोरै सेंग्रा सिख्लाफोरा ओंखारनानै औ फुजा होयो औ फोजा होनानै ओ गामिनि गेदेर गेदेमाफोरखौ खोलुमो ओमफ्राय आरो गामिनि औ गामिनि गेदेमा मानसि ओ फोरनि न'खराव थांनानै माने मोसानाय जायो
नंगौ नंगौ
औ नंगौ ओ बयबो मोसायो जेर दामजफोर लानानै खाम सिफोन सेरजा जथा बिदि गंगनाफोर
औ नंगौ
औ नंगौ नोंथांमोननिथिं औ माबायदि बैसागु फोरबोखौ फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंनिजोंबो बैसागु फोरबोखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फ्राय एखेयानो जोंनिजोंबो बैसागु दिन हा खालागै बयनिख्रुइबो सिगां दिनाव ओ बैसागुआ मोसौ बैसागुनि थाखाय जायो
औ नंगौ
खालि जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावबा गाव मोसौफोरखौ ओ दैयाव लानानै थांङो थुखैनो थाखाय आरो दैयाव लानानै लानानै थांनानै मोसौफोरखौहाय ओ दैयाव थुखैनायजों लोगोसे बिसोरनो फिथाइ सामथाइ खौ हाखावनानै माला थुनानै बिसोरनो गानहोयो आरो बिसोरनि मोदोमाव खैनानै होयो जेरै ओ फान्थाव आलु ओमफ्राय लाव बायदिसिना गोबां फिथाइफोरखौ हानानै बिसोरनो माला थुनानै होयो आरो बावहाय मेथाइबो खनो ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि होनलायलायनानै मेथाइ खननानै ओ फालियो ओमफ्राय मोसौखौ फैनानै बेबायदिनो ओ मोसौफोरखौहाय जोथोन लानाय जायो आरो मान होनाय जायो बेबायदिनो मोसौ बैसागुखौ बारहोहरनाय जायो बेनि अखानायै फुंनिफ्रायनो मानसि बैसागुआ हाबो मानसि बैसागु बायदियै खोनादोंना नोंथां औ औ बैसागुआव सनि बैसागुआव ओ गिबि दिनावहाय ओ गासैबो ओ गामिनि रायजो राजा गथ गथाय बोराइ बेन्थ' गासिबो खौसे जानानै ओ गामियावहाय थानाय ओ गामिनि माबाफ्रावहाय बिदिनो ज जानानै आरज गाबलायलायनाय जायो आरो गावजों गाव ओ बेबायदियैनो मान होलायनाय गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ मान होनाय आरो उन्दैफ्राबो गेदिरफोरखौ सिबिनाय बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो बिनि उनावनो गासैबो नखर न'खरफोरावहाय सा मोनफ्रोमबो न'खराव न'खरफा न'खरफा थांनानै मोनफ्रोमबो न'खरावहाय हाबहैनानै बिसोरनि न'खरनि सुबुंफोरजों मान होलायनाय मान बावलायनाय गिदिरफ्रा उन्दैखौ उन्दैफ्रा गिदिरखौ मान होलायनाय बेबायदि हाबाफारि लानाय जायो आरो मोनफ्रोमबो नखराव थांनानै मोनफ्रोमबो न'खराव थांनानै ओ सुबुंफोरा ओ बे नखरावहाय मोसानाय बायदिसिना हाबाफारिबो लानाय जायो
औ नंगौ
न'खराव थांनानै ओ खाम सिफुं जथा गंगोना थरखा बायदिसिना दामग्रा आइजें लानानै दामनानै मोसायो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाइ गासैबो सुबुंफोरा आरो बिदियैनो ओ ओ गो गिदिर बैसोनि सो सुबुंफोरा माखासे सेरेबबो लोंनानै रंजायो आरोबाव लोगोसे ओ बे नखरनिफ्राय खायफाया माइरं एफा आरो मैगं थाइगं बायदिस सिना बुथुमनानैबो लाबोनाय जायो आरो बेबायदिनो बैस सागुआ स्नि दिनहालागै सोलिबाय थायो स्नि दिन बारखांनायनि उनाव जेब्ला बैसागुआ बायलांङो बे बायलांनाय समाव ओ बैसागुआव मागिनानै मोननाय गासै सैबो रां ओ माइरं आरो मैगं थाइगंफोरखौ खौसे जानानै गामिनि सुबुंफोरा दाबसे जायगायाव ज लांनानै ओ लावखार ओंखाम जायैनाय बायदि जाहैयो आरो बेबायदिनो बैसागुखौ बारहोहरनाय जायो बुंनो थांङोब्ला बैसागुनि दिनाव गोबां मिथिंगायारि नुथायफ्राबो समायना सोमखोर समायना जायो मानोना बे माव गोदान बोसोर हिसाबै फिफां लाइफ फिफांनि बिलाइ बिबार बायदिसिनाफ्रा खिलिनायजों जोङो मिथिंगाखौबो नायनो जोबोद समायना नुयो आरो बयनिबो गोसोआ बे दिनाव रंजाखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव फालियो
औ नोंगौ औ
ओ बैसागुनि दिनाव मा मा हाबाफारि लायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंगौ बिदिनो खोङो माने आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि औ रां होनायखौ न न थाङोब्ला रां माइरं ओ बेफोर फोरबायदि होयोना बेखौ जोंनिथिंजाय मानि ओ पिकनिक माने लावखार ओंखाम जानायखौ बारा नुवाखै आङो औ जोंनिथिं माने औ सब ख्रै ओमफ्राय थाव बेफोरबायदिखौ ओ बायनानैहै राननानैसो लायो
अ नोंथां
औ नोंगौ
औ मानि बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलावहाय बर'फ्रा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लायो जेरै नोंसिनिथिं जिहेथु मागिनानै मोननाय माइरं बायदिसिनाखौ रानलायनानै लायो थिग बेबायदिनो जोंनिथिं ओरै ज' जानानै ओ खौसेयै ओंखाम जानाय जायो बेबायदिनो बयनाबो जायगा नायै जायगा फालिनायखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि फालियो नाथाय बे बैसागु बोसोर बैसागु फोरबोखौ खौसेयैनो मोनसे टाइमावनो खुंनाय जायो आरो
औ नंगौ नों
न' बैसागु बोथोराव बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरा गोबां ओ रोखोमनि ओ गाबनि दखना बायदिसिना गाननानै ओ फास्रा लानानै जोमग्रा जोमनानै सना खेरा आरो गोबां गाबनि आल्था फुननानै मोस सानाय बायदिसिनाखौबो जोङो नुनो मोनो
औ नोंगौ
बेबायदिनो हौवाफोराबो दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै गामसा आरो आर'नाइ गस्ला बायदिखौ लानानै बैसागु बोथोराव मोसानो थाखाय साखाफारायै ओंखारनायखौबो जोङो नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां आ नोंथांमोननिथिं माने न' न' मोसानो थाङोब्ला गावनो खुगाजोंनो माने मेथाइ खननानै मोसायो नामा दाबो
औ दासिमबो जोंनि जों बेबायदि दोरोङारि खुगाजों सोलिबोनाय गोबां मेथाइफोरखौनो रोजाबनानै मोसायो आरो औ नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि दासिमावहाय दोरोङारि सुबुं मेथाइफोरखौ खनो ना खना
आरो नो ओ दाबो औ आरो गथ' गथायाइफोरासो माने इसोरो साउन्ड बक्स लानानै बिदि न' न' मोसानो थाङो।
औ नंगौ।
औ नंगौ नोंथांमोननिथिं औ।
आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला ओ गोदान दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओ गोदान गोदान जुगजों सोलिलांनाय बायदि जाबाय जिहेथु गोदोनि दिनाव जोङो बक्स दामनानै मोसानाय बैसागु जानायखौ नुफेराखैमोन नाथाय दानि जुगाव सोनाबारि बारखौ ओ मोननाय आरो सोनाबनि गियाना फैनाय लोगो लोगो जोंनि गथ'फोरा ओ दोरोङारि माखासे दामनाय देग्रा आइजें आयलाफोरखौ दामनो रोंलिया बेनि थाखायनो बिसोरो बाक्स ओ बक्स साउन्ड बक्स बायदिसि ना लानानै मोसानायखौ जोङो जोंनि एरियायावबो जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनसै आरो गोदोनि गिदिर गोलाव ओ बिफाफोर जानाय बिबथैफोर जानाय बिसोरनि बैसोनि हान्जायाल' खुगा मेथाइ खननानै हारमनियाम आरो ओ सोरबाबा खाम थरखा जथा फोरखौ लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि जों दासिमबो
ओ नोंथांमोननिथिं ओ बैसागो बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि फिथाफोर बानायो औ नों थांमोननिथिं मा मा फिथा बानायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ ओ। जोंनिजों नैबे ओ बैसाग दाननि जे बैसागो बे बैसागोआव ओ फिथाखौहाय ओ बानायनाय जा नुवा जोंनि ओरै ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव ओ बे बैसागुनि ओ जागायजेननाय जिथु संक्रान्ति होननानै बुङो जोङो बे संक्रान्तियाव बेवहाय जोङो गोखा गोखै बायदिसिनाखौ हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै एवनानै बेदरजों जानाय जायो बेखौ देन नुनो मोनो। बावहाय गोखा गोखै होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौहाय गामिनि मानसिफोरा खौसे जानानै हाग्रायाव थांनानै बुथुमनो थाङो जेरै ओ खेरा दाबफिनि
औ
खिफि बेदों उम लाफा सायख' बायदिसिना गोबां रोखोमनि मैगं सेजौनिबो बांसिन मैगंफोरखौहाय बुथुमनानै औ खेबसेयैनो संनानै बेदरजों जायो आरो। बे संक्रान्ति दिनहालागै जायो बेखौ जानायनि ओ‌ फोथायथियानो जाहैबाय बेखौ जायोब्ला गोदान बोसोराव बेराम आजारफ्रा जानो हाया होननानै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौमोन ना बेखौ फालिबोदोंमोन बेखायनो दासिमबो बे दोरोङारि आदबखौ जोंनि ओनसोलावहाय फालिनायखौ नुनो मोनो बैसागुनि समाव
औ नंगौ।
औ नंगौ।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' टाइमा जाबायमोनबो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों ओ ओ बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनानै जोबोद गियान मोनबाय। ओ बेनि थाखायनो नोंथांखौ ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ बिदिब्ला दोनथनायसै उनावहाय सावरायफिनबावनोसै औ
औ नंगौ औ गोजोन्थों